ओ
नोंथां खोनादों ना माथोखो
खोनादों खोनादों नोंथां खोनादो
अ होमबा नोंथां दिनै जोङो ओ बर' फोरनि बे फिथाइ सामथाइखो माबायदि जायो गोथां जानाय आरो संना जानायनि सायाव रायलायनोसै
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां औ खोनादों नोंथां खोनादों
फिथाइ सामथाइफोरखौथ' जोङो माखासे मैगं थाइगं फिथाइ सामथायफोर गोज माबायदि जायो इनि सायाव सावरायनिसै
नंगौ नंगौ नोंथां नोंथाङा जागायग्रोदो
औ
नोंथाङा जागायगोदो नोंथां
जागायनोसो
औ औ
जोंथ' ओ जोंनिथ' जेसां हाग्रा बंग्रानिफ्राय फिथाइ सामथाइ मोनो अ बेफोरखौथ' जोङो गोथाङैबो जायो आरो संनानैबो जायो जोङो अ जेरै जोंना थाइगिर फिथाइ जोंहा थाइगिर फि फिथाइखौ ओ जोङो संनानैबो जायो थाइगिर फिथाइ जेरै ना आरो नाफोर नाफोरदोबो फि आरो अनला ओंख्रि जा माबा फ्रावबो होलानानै थास' ओंख्रिफ्रावो जों बेफोरखौ होनानै जायो। थाइगिरखौ आरो लोगोसे जोङो ओ थाइगिर फिथाइखो जोङो खाजि खालामनानैबो जायो जोङो।
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नंगौ।
आरो लोगोसे दोङो जोंहा मा होनो बेखो खोरदै फिथाइखौथ' मिथिगौ नोंथाङा?
औ नंगौ मिथिगौ नोंथां नंगौ।
खोर खोर फिथा जोङो थाखे फिथाइ बायदिनो जोङो नादों रदब ना जायो। आरो नों ओ आलुफोरबो बिलाइफोरजों मिक्स खालामनानै बेफोर रदननानै जायो जोङो। थाइगिर माबा अ खोदै फिथाइखौ आरो लोगोसे जों खोदै फिथाइ बेखो जों गोथाङैबो जायो आरो लोगोसे जों खाजि बानायाबो जायो। खोदै फिथाइखौ गोबां गो आरो जोंनि गामि गफाथ' गोबां मोननाय जायो बेफोर फिथाइखो आरो लोगोसे जोङो जोंहा जेरै बुंनो थां मुदुफुल मोदुमफुल फिथाइ मुदुमफुल फिथाइखौ जोङो। बांसिनना गोथाङैनो जायो। आरो लोगोसे जों ओ ओंख्रिबो जायो। जेरै नों ओ दा जोंनि सबजि सबजियाव गोगलैयो आरो बेबो जेरै जों आलु आलु जाम मटर फोरदों माबाफोर दों मिक्स खामनानै सङो आरो जोङो बे आरो लोगोसे ज जोंनि बर'फोरखौ खारै खारै खारै ओंख्रि बानायना जानायबो नुयो नाया नाया गोरान होनानै मुदुफुल फिथाइखौ
नंगौ
मुदुफुल फिथाइखौथ' जों बांसिन गोथांाव गोथां गोथां थाबा जों बिखो ओंख्रि संनानै जायो आरो मोनबोला बेखौ जोङो मा बुङो गोथाङै माबा सङालासिनो जायो आरो जोङो मदुफल फिथाइखौो न औ जानानै गोबां मोजांबो नाङो बेखौ मोननायनि उनाव मोदोमनि फिथाइखो औ बे बेनो ओमफ्राय आरो लोगोसे जोङो आरो जोङो मोनसे मोनै फिथाइ जोङो बेखौ आम्राइ होनो बे आम्राइ फिथाइखौबो जोङो बेफोरबायदिनो माबा खालामनानैबो जायो ओ ओं फख्रिफोराव होनानै नाफोरावबो होयो जोङो आरो लोगोसे बेनि बि बिबार बिबारखौबो जों होनानै माबा खालामो न गोथांबो जायो गोथां जायो जों बुंनो थांब्ला बांसि गोथाङो जायो आरो सोरबाफ्रा ओंख्रियाव होना जायो आरो जोंनि बर'फ्रा न' आरो जोङो आरो जोंनिया दंबावो मा होनब्ला बे ओ खुनथायाइ फिथाइ हा ग्रायाव मोनो बेखौ बेखौबो सोरबा फोरा मानो गोथाङैनो जायो सोरबाफोरा आरो सो-सोरबा फोरा एवनानै जायो बिखो खुनथाइ फिथाइखौ आरो जों ओ आ ओ गोदो गोदाय जोंनि बर'फोरा बे खानथाल फि थाइखौ गोथाङैनो जायोमोन आरो नोंथां आथिखाल फाइभ फ्राय गुबुन हारिखौ नुनानै एसे दा जों खानथाल फिथाइखौ जों ओंख्रि बानाय जानायखौ नुयो जोङो खानथाल फि खानथाल फिथाइनि बिगुरफोरखौ बेगरफोरखौथ' गोदोनि गोदोनिफ्रायनो जाबोयो जोंनिया खानथाल बेगरखौ जेरै खानथाल बेगरफोरखौ बे बेदरफोरदो संनानै आलुफोरदो संनानै दालिफोराव होनानै जायो आरो जोबोद मोजां नाङो आरो खानथाल बेगरखौ जानानै न ओ आरो प नों नों ओ नोंथांमोननिथिं माबायदि जायो फिथाइफोरफोरखौ
नंगौ नंगौ औ फिथाइखौ औ फिथाइखौ गोथाङैबो जायो ओंख्रिबो जायो होननायफोरबाथाय जोंहा थाइबें ज ज लायनानै ख्रुम ख्रुमबो जायो जों संख्रिसे लागायनानै बिनि उनाव औ सालाद बानायालासिनोबो जायो ख्रुम ख्रुम ओमफ्राय सालादबो जों बानायनानै जायो मटर कासा बुट देसि बुटफोरजोंहाय लागायनानै जोङो जौ लोंनायावबो बे थाइबेंफोरखौहाय साखनाय हिसाबै बाहायो गोथाङै जानायाव आरो ओमफ्राय ओंख्रि संनाय होनोबा जों थाइबेंखौ ओंख्रिबो जायो जेरै आलु सयाबिन थाइबें बेफोरबायदि होनानै जों जायो आरो मालाबा बेदरफोरजों जों बांसिनजायो जेरैहाय दाउजों दाउजों जों जायो दाउजों जायो आरो अमाजों जायो माने जोबोद गोथाव जायो आरो द थाइबेंफोरा माने बेदर फोरजों जायोबा जोबोद गोथाव जायो आरो आरो जोङो दा दा थाइजौखौबो जों जायो थाइजौखौ जोङो गोथाङावहाय ओ खाजि लागायनानै जायो गोथाङावहाय गोमोनावहायबो सोरबा ओरैनो अरखानानै जायो आरो सोरबाया संख्रि बानलु ला गायनानै जायो आरो बेखौनो सोरबा सोरबाया ओंखामजों जाफायो गोमोन खौहाय आरोखि गोखैखौबो सोरबाया ओ माबा खालामनानै ओ जायो आरो जेनेबा थाइ थाइजौखौहाय ओमफ्राय ओंख्रिबो जायोनो दानिया जों आं मोनथिबाय माने अमा बेदरफोरजोंहाय थाइजौखौ जाफानाय माने ससियेल मिडियाआवहाय बर'फोरा गोबांथार जानानै नागारनायखौ माने जों नुनो मोनबाय आरो जोंथ' थाइजौखौ इं ख्रि जाफेरनाय नुवाखै नाथाय ओ रुनानै ओ बाथोन सिफ्लेनानै जानायखौ नुदों आरो आङो नाथाय बिदि बेदरफोरजों नाफोरजों जानायखौ औ
आरो जोंनिया बे आरो गोबाङानो जोंनि दा बर'फ्राथ' थाइ जौ थाइजौ फिथाइखौ जोङो गोथां जानायजों लोगोसे मोननानै जानायनि लोगोसे ओंख्रि संनाय लोगोसे माने आसार बानायनानै जायो जोंनि
औ नंगौ नंगौ नोंथां औ थाइजौखौ आसारबो खालामो औ औ औ ओंखायनो बे
जोङो ओ फानलु बांगाल होनानै
नंगौ नोंथां औ औ नोंथां औ माने बे थाइजौखौ इंख्रि संनानै जानायखौ माने बिराद नुयो आरो दा बर'फोरखौहाय माने ससियेल मिडियाआव नागारनाय आं जाफेराखै जोंनि गामिनि सोरबा सोरबायाबो ससियेल मि दियाव नुनानै जाबाय बिथांमोनहा गोथाव होनो बिराद गोथाव जायो होनदों बेखौ आङो नुबाय आरो खिन्थु जों गोदो उनदै उनदैबा ओ थाइजौखौहाय ओ माबा रुनानै ओ बाथोन सिफ्लेनानै जायोमोन आरो ओंखामजों जाफायोमोन आरो बेखौ आं नुदों नाथाय ओंख्रि बिदि सोंथारनानै मैगं बाय दि जानाय आं बेखौ नुवाखैमोन आरो दा बेफोरखौ जाबाय आरो नों लहार होनबाय जेनेबा मुदुमफुल मुदुमफुल मुदुमफुल खौबो जोङो गोथाङै जायो आरो बेखौ ओंख्रिबो जायो ओ गोथाङावहाय जोङो मालाबा सानदुं गोसा फोरबाथाय ओरैनो मुदफुलखौ गोथांखौ लानानै खाजि हानानै जों जायो बानलु गोसा होनानै आरो मुदुफुलखौ जों गोमोन खौबो जायो आरो गोमोनखौ सोरबा सोरबा ओंखामजोंबो जाफायो साइदावहाय लानानै सालाद बायदि बेबायदि जानायखौ नुनो मोनदो आरो ओमफाय ओंख्रिबो जायो मुदुफुलखौ मुदुफुलखौ बुरमा बेदर फोरजों जानो बांसिन गोथाव जायो बांसिन माने बेखौ बोर मुदुफुल बेखौ बोरमा बेदरजों जानायखौ जोंनि जायगायावहाय जों नुनो मोनो आरो मुदुफुल बोरमा बेदर होनबाथाय बिनि कम्बिनेसना आलदा जायो। माने गोथाव जायो जोबोरनो मुदुमफुलाबो रुइनो माने बारा गोबाव नाङा आरो ओ माबाया बोरमायाबो माने गुरै जानो बारा गोबाव नाङा आरो बेखौ माने नुनो मोनदो आरो। जोङो माने उनदैनिफ्रायनो जों देरबोनाय नालाय बे जायगायावहाय माने बोरमाजों मुदुमफुलजोंहा माने पारफेक्ट आरो। बस्थया बिदि आरो माबा खौबो जों जायो खामब्रेंगा नोंथांमोना खोरदै होनो ना मा होनो नोंथां जों। खामब्रेंगा होनो। बेखौबो गो सिगाङावहाय जोङो ओ माने माबा खाजि लागायनानै जायो। आरो ओमफ्राय मोनसे। खौ गोदैजाद दं गोखैजाद दं मोन जे गोदैजाद खौ गो गोखैजाथखौ जोङो बानलु होनानै लागायनानै। जायो औ खोनादों। बानलु होनानै लागायनानै जायो गोखै जाथखौ गोथां आवहाय आरो गोमोनखौहाय जोङो ओरैनो थाबायलाबायबा अरलाबायायनानै जायो आरो ओरैनो सावस हुलाबायनानै ओमफ्राय बै ओ गोखै जाथखौहाय जोङो ओंख्रिबो जानाय जायो आरो गोखै जाथखौहाय आरो। बे खामब्रेंगा गो खै जादखौहाय जों ओंख्रि जायो जेरै ओ खांख्राइफोरजों जायो जोङो। ओ सान्दुं नांनाय खार फ्राय होनायनि माने मान जा दुरबल जाबा बेफोरखौ जाहोयो आरो ओ माबा ओ नाफोरजोंबो जानायखौ माने आं नुनो मोनदो आरो आरो नुनो मोनदोल' नङा आं जाबायबो मेरला बार जाबाय उन्दैनिफ्राय बेखौ जानानै देरबोबाय। बेखौ जोंङो जायो आरो दा नोंथां मोनथिं मा मा?? खौ जाबावो ओरैनो मारै जायो।
अ जोंनिथिंथ' दा अ थालिर जोंनिथिंथ''ओ ओ थालिरखोबो जोंनिया गोबां जोंनिया थालिर ओ थालिराबो गुबुन गुबुन जाथिनि दं। जोंनिया जेरै होनबा जोङो ओ बरफ ओ हाखायावथ' फुरा कल बुङो। बर'आव मा बुंगोनबा बेखो ओंख्रि जाग्रा थालिरखो अ थालिर दफा अ थालिर दफा आरो बाखिया जोंनो सिनि सम बा मुनियास आरो जाहाजि थालिरखौबो मा होने गोथांआव ओंख्रि ओंख्रि सो ओंख्रि बानायना जायो सबजि सबजि जेरै आलु मथर होनानै बेफोर बो ओ लाब्रा बनायना जानाय नुयो जों था। थालिरखो आरो लोगोसे मोन मोनबोला बेखौ गो जायो आरो जोङो गोथां थाबाथाय ओंख्रि संना जायो आरो। मोनब्ला दि जो बिदिनो जायो जोङो
औ नोंथां औ औ।
ओ गोबां बिबांनि जानाय नुयो जोङो बेहाय थालिर ओंख्रि अ औ बाखिथ' जोंनिया बुंनो थांब्लाथ' आरो खिसुमान दंबावो जेरै जोंनि जोंनियाथ' ओ बिलाइथि बिलायथि खोबो गोबाङा गोथां गोथाङानो जायोस सोरबा सोरबाफोर आरो सोरबाफोर मा होनो सावनानै ओ बाथोन बानानै जायो। आरो साराफोर ओंख्रियाव जेरै बे दर ओंख्रै फोराव ना ओंख्रिफोराव बेफोराव होना जायो आरो बिलाइथिखो
नोंगौ नोंथां नोंगौ नोंगौ औ नोंगौ नंगौ ओ जोंनियाव बे नों दा थालिर खौ जोङो माबाखौल' जायो बेखौल' जायो जोङो। ओ थालिर दावखाखौल' जों ओंख्रि जायो। ओमफाय दस्राखौ जोङो जानाय जाया आरो थालिर दावखाखो जों मोनो बिनि फिथाइ थालिर दावखाखौल' जानाय जायो आरो माने बेवहाय बेखौ जोङो माबाफोरजों जाफायो। लाब्रा जानायावहाय बिराद मोजां जायो बिसे फोरजोंहाय आलु लागायनानै सुयाबिनफोरजोंहाय बिराद मोजां जायो आरो। बिदि जानायखौ नुनो मोनदो आरो औ औ आदसा नोंथां जाहा दोनै समाबो जाबाय।
अ अ दोनथ'निसै जोङो नोंथां दास गोजोनथों
गोजोन्थों